हेल' हेल' हेल'
औ हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
ए नै मा माबोरै थांखो दिनफोरालाय
ओ दिनफ्राथ' नोंथां दा गायनायनि सिजोन नालाय
ओं
फ
उम
ओय फुङावहाय गारनानै बिदिनो फुंनि समावनोैबाय ट्रेक्टर हेवहोयबाय आरो आलि दान
औ
ए ओरैनो खै बिगासे बिदिनो आबादखौ मावो
ओ नोंथां आंथ' आबादखौ जोंहानि न'नि हिसाबै जों दा दाइन बिगायै मावो।
अ दाइन बिगायै ना
औ नोंथां
थिगानो दा दानि नैबे गोदान मुगायावथ' दायो फ्राय जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबनो जायोना बिनिखायनो एसे खस्थ'फ्रा खम जासै खोमाना आवगायनिफोरखौ नायोबा
औ नोंथां माने खस्थ' मोनोमोन जाला माने ट्रेक्टर जोङो जेब्ला साबलाय जोंहा दा माने ट्रेक्टर थानायखाय एसे इजियाव फैबाय आरो
उम्म मा ओ माने थाबनो जिखुनु खेथिफोरखौ फोजोबनानैहाय बिदिनो बेलेग खामानियावबो होसोफिननो हायोना दाना ।
औ नोंथां नंगौ ।
उम्म उम्म जेरावबोथ' बेबायदिनो दायो ओमफ्राय नोंसिनि जायगायावहाय बांसिन दै दं खोमाना बे दायो बेखायनो आबादखौ थाबनो एसे माबा जेननो हादों आवगायनो हादों जोंनियावथ' थ' दैयानो गैथ'वा दायो ।
औ नोंथां नोंगौ जोंनिया दा हाया एसे गोथौ दहल माबा दै थायो नालाय । दा जोङो जोंनि आंनि खाथियाव माखासे सुबुंफ्रा दिनैहाय माबाय बा गायनायखौ जागायजेनबायानो थाबैनो आङो जोंहानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों गायजेननायखौ ।
उम बेनो जो
औ नंगौ। दैया एसे अखाया एसे प्रब्लेम होदों मानो होनबा अखा गैयिनि थाखाय दैया फोथारफ्राव माने जोबोद खमायलांदों माखासे
नोंथाङा ओमफाय ओरैनो जिउ राहानि थाखाय म मा मावो ओरैनो दायो?
लोगोसे गावनि खामानि माखासे ऐ पेन्टिंफोर मावो जोङो खालामो ।
ओं
दा बे फोथारनि सम समावहाय फोथारनि आबादनि समावहाय जोङो फोथारनि खामानिखौ फोजोबनानै ओ जियो माखासे खामानिखौ
उम बे जेराव जेनेबा नोंथाङा दा बुंदों मा मा होनो पेन्टिं वायरिं बे बे बेफोरबादिखौ खालामदों बे खौहाय खै बोसोरनिफ्राय ओरैनो खालामगासिनो आरो बेयाव माबायदि इनकाम जायो? बा जोंनि लाइमोनफ्रा बेयावहाय माबोरै नांथाबनानै दं? उम
ह औ
दे नोंथां बुं?
ब्रा खोनाफैदो ना? हेल' नोंथां
ओं दे खोनादों । दा
औ